औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय दे खोनाबाय।
औ
अ नोंथांनो आङो हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादों नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ जोङो अमाखो माबायदि फिसियो बा दाउखो जों माबायदि फिसियो बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां। नोंथांमोनाथ' बांसिनै मिथ थियो जानांगौ जोङो अमाखोनो माबायदि आदार होनांगौ अमा फिसिनोबा जों माबायदि खस्थयै फिसिनांगौ ओ बेसेबां आदार होनांगौ ह माने सानसेयाव जों खनबेसे आदार होनाया मोजां बिनि बागै एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ औ जोङो अमा होनोबा गिबियावनो जोङो अमा फिसा। खौ ओ फिसिनो जोङो लाबोगोनांगोन नङा ओमबा,
औ नोंगौ।
औ जेरै जोङो हाथायनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो बा। बेफोरबायदिनो गामिफोराव लखेल फिसिनाय दंबा जों बेफोरखौबो लाबोनो हायो।
औ
ओ ओ जोङो गिबियावनो जोङो अमा फिसाखौ। फिसायावनो लाबोनाय समाव, ओ जेब्ला फिसा बे समावनो जोङो जोथोनखौ लानांगौ जायो मानो होनोबा। ओ अखाफोर सिजानो होनो हानाय नङा आरो गरमफोराव जोङो। सायहायाव खानांगोन आरो जोङो अमा, ओ अमा दो थाग्रा न'बो बानायना होग्रोनांगोन गिबियावनो।
नोंगौ थारैनो।
औ बिनिफ्राय जोङो। ओ गोरलै समावथ' गुन्दै जानो बिनिखायनो जोङो। ओ माइरङै। ओंखाम गेफेबा ओ दोलो दोलो ओंखाम संनानै होनांगोन गुरैयै। ओ गुन्दै इसे होनानै। ओ जोङो। औ जोङो ओंखाम जोङो अमा फिसानो आदारखौ, सानसेयाव बोथिथाम बा बोथिब्रै गाहाम बोथिबा गाहाम होनांगौ जायो फिसा समाव। मानो होनोबा एसे एसेल' जायो ओ बिनिफ्राय गोबां थाब थाब उ उखैयो आरो बिसोरो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो जोङो बोथिब्रै बोथिबा होनांगौ जायो। जेब्ला अमाया एसे मास मोननै बा मास मोनथाम जागोन अब्ला जोङो। बे अमाखौ जोङो ओ फारस्ट आवनो, ओ जोङो लिभारनि होना गोन बिनग्रोननानै सानथामसोनि उनावहाय जोङो लिभारनि होयोबा बे अमाया। गोबां आदार जागोन आरो गोबां थाबनो देरगोन आरो मा बोसोर ओ बोसोरसेयावनो जोङो बेखौ फाननो हाहैनाय जागोन आरो।
नोंगौ थारैनो नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो।
औ जोङो अमाखौ है फार्स्टआवनो जोङो। एसे गोरलै टाइमावनो जोङो एसे दै गुदुंफोरखौ होनांगौ जायो गोजां बोथोर, टाइमाव बांद्राय गुसु लोंहोबाय थाबा अमाया एसे लोमजानो नागिरोबा बेमार जानो ना नागेरो बिनिखायनो जों। दै गुदुं फुदुंनानै होयोबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो।
औ थारैनो।
औ बिनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो अमाया देरब्ला जोङो ओ, थास'फोरखौबो रुनानै होजायो। बिनिफ्राय जोङो अफ्रिफोरबो होजायो गोबां। ओ जोङो थास'जोंनो जों जोंनि ओनसोलाव। थास'जोंनो बांसिन फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोनो थास'जों गुन्दैजों हो होबाथाय ओ थाब देरो आरो। मानो होनोबा बिसोरबो मोनसे ओ गुन्दै गोजाबा जानो नागिरा मोनसे ओ थास'बा, अफ्रि मोनसे बा ओंखाम होफाबासो बिसोरो जायो आरो।
औ औ औ थारैनो।
औ आरो जोङो अमानो ओ सापटफोर बा खायफा खायफाया लिभार निबो बथलनि मुलिबो होफाबाय थायो आरो खायफा खायफाया देरनायनि ओ बयलार दानाफोरखौबो होयो आरो खायफा खायफाया। ओ आरो दाउखौ बोरै फियो होनोबा ओ दाउआबो थिग बेफोरबायदिनो ओ ओ माइरं बा ओ ओंखाम माइ बेफोरखौ जानानैनो देरो दाउआबो।
थारैनो नोंथां थारैनो।
औ जोंनि बर' न'खरफोरावहाय बर' आइजोफोरा दाउ दाउ अमा बेफोरखौनो बांसिन फिसिनानै न'खर सुंथानायाव बा थाखा फैसा आरजिनायाव बेफोरबायदिनो गथ' गथायाइखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि फिसिनानैनो
औ औ थारैनो नोंथां।
आरो गोबां मानसियानो बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो अमा अमा ओ बेदरफोरखौ गोरानानै फानो बेफोरनो गथा गथायैबो गोजान जायगायावहाय साप्लाय हरो बेफोरखौ गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ थारैनो नोंथां सैथो।
औ नोंथाङा फंनैसो बुंगोन नामा?
औ नोंथां मानि सायाव होनदों नोंथां? हेलौ।
औ नोंथां।
मानि सायाव होनदोंमोन नोंथां?
ओ अमानि सायावनो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायदो।
औ नंगौ नोंथां जोङो जुदि अमाखौ मोजां फिसिनोब्ला बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जों बांसिनै ओ थास'जों बिदिनो माइरं बिदिनो माइरंखौ जोङो संनानै थास'जों मोजाङै लेफे लेफे खालामनानै बिदिनो जोङो बिदि माबाजों होनाय जायो। गुन्दैजों होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो गुन्दैजों होखांनायनि उनाव सम सम माखासे बिदिनो ना गोरानखौबो जों संफानानै माने अमानो होनाय जायो जुदि बेखौ हो फायोबाथाय अमाफोरा थाबनो देरो मोजां जायो आरो बिदिनो जों थ' गोबां सुबुंफोरा मालाबा मालाबा न'खरसेयाव माने न'सेयावनो माने दसथा बिस ता बिदिनो ओ माने बिजनेस खालामनो थाखाय बिदिनो लाबोनानै फिसिफैनायखौबो जों नुनो मोनो। माखासे सुबुंफोरखौ माने अमा फिसिनायबो गोबां जाफुंसारनायखौ बो जों नुनो मोनदों। बा जोङो खोनानो मोनो बा जोंनि बेलायावबो बिदिनो जुदि जोङो सासे मोजां अमानि मोजां फिसिनानै जुदि जों जाफुंसार जानो लुगैदोंबा जों गिबियावनो माखासे अमानो आदार हो होनो रोंनायखौ जों गिबियावनो रोंग्रोनांगोन बेसे समाव माबायदि समाव जों अमानि आदारखौ होनांगोन हाम' आरो अमाया माबायदि आदारखो जायो बा अमानि थाखाय जों साबसिन आदारा मायो बैफोरखौ मि थियोब्ला जोंङो अमा फिसिनायाव जोंनि थाखाय गोरलै जागोन जुदि जोंङो एसेबां बेखौ जुदि बुरजा होयो लानानै जों फिसियाबा जेरै जों न'खरसेयाव माने न'सेयाव सोरबा सुबुंफोरा मासे लायोब्ला इफोरखौ मिथियाबाबो जालायो माने जाय सुबुंफोरा माने बिजनेस अमानि बिजनेस मावनोबा अमानि थाखाय गोबां आदार गोनां थि जायो अमा फिसिनोबा बुरजा बुरजा अमा फिसिनो थाखाय माने आदारनि गोनांथि जायो। बैफोरनि थाखाय जों मोनसे मिथिना मिथिग्रोना लाग्रोनांगोन दि बेसे समाव जोंहा आदारखौ होनांगोन बा जोंङो अमानो मा मा आदारखौ जों लाबोना होफैनांगोन बा जोंङो बायनानै लाबोनांगोन अब्लाना जोंनो अमानि फिसिनायाव गोबां हेफाजाब मोनगोन बा जोंङो माबायदि खालामबा पातायनाया अमा फिसिनाया हेफाजाबजों लोगोसे जों गोबां सुबिदा मोनगोन बैफोरखौ जों रोंजोबना लायोबाथाय गिबियावनो जोंङो अमा फिसिनायनि गोबां मुलाम्फाखो मोनगोन होननानै आं सानो आरो बिदिनो आरो आं बुंबावगोन मा होनो दाउ फिसिनाय दाउखौ जोंङो मोजाङै फिसिनो हायोब्ला जों दाउनिफ्रायबो माखासे गोबां बिदिनो फैसा थाखाखौ जों मोननो हायो जेरै जोंङो बिदिनो दाउफोरखौ जोंङो पास्स'दा सयस'था जों जुदि दउखौ मोजाङै फिसिनानै ला खिनो हायोब्ला बिनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। मासावनो मास गोबां जेरै सारि माने बिस हाजार त्रिस हाजार फैसाखौबो जोंङो मोजाङै जोंङो आरजिनो हायो आरो जुदि जोंङो मोजाङै न'फोराव फिसिनानै लानो हायोबा अब्लाबो जोंङो बिनि फिसिनायनियाव माने गोबां खस्थ' जायो बैफोरखो जों सैज्य खालामनानै फिसिनो हानांगोन बा जोंङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंङो जुदि जों जाफुंसारनो लुुगैयोब्लाथाय जों माखासे सैज्य खालामनानै फिसिनो हाथारनांगोन आरो। माबा मोनसे फिथाइ मोननो लुगैब्ला जों माम खस्थ' खालामखानांगोन। खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोंङो फिथाइफोरखौ मोननो हायो बा जोंङो मोनसे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायखौ जोंङो जाफुंसार जानो हायो। जुदि जों ओरैनो सा सा जुदि अमाफोरखौ फिसियै बा दाउफोरखो फिसियोब्लाथाय जोंङो बिनिफ्राय मोजां फि थाइखौ मोननो हानाय नङा मालाबा समाव बेमार फैयो अमानि बेमार फैयो मा आरो दाउनि बेमार फैयो बैफोरखौ जोंङो माबायदि मुलि होनांगोन आरो माबायदि मुलि होयोब्ला अमानि बेमार बा दाउनि बेमारा थाबैनो हामगोन बैफोरखौ जोंङो मिथिनांगोन जेरै जों डाक्टरफोरनाव लायनांगोन फार्मासिफोरनाव जों थांनानै मुलिफोर खौ लायनांगोन माबायदिनि थाखाय अमानि बेमार जानाया मुलिफोरा साबसिन ओमफाय दाउनि बेमार जानायाव दाउनि मुलिखो माबायदिखो होयोब्ला साबसिन बैफोरखो मि थिना लायोब्लाथाय जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो बिदि मावनायाव जेरै जों दाउ फिसिनायावनो होन अमा फिसिनायावनो होन, बोरमा फिसिनायावनो होन, मोसौ फिसिनायावनो होन हांसो फिसिनायाव होन बिदिनो बायदि बायदि फिसिनायफोराव जोङो जुदि जों माखासे बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो जानगार खालामनो था खाय दाउ फिसिनायफोरखौ खालामनोब्लाथाय जों बैफोरबायदिफोरखौ मिथिनांगोन आरो बा जोङो मिथिना लानाया गोनांथार। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो खोमा आंनो।
औ औ औ नोंथाङा जेरै दा फोरमायबाय बेफोरबायदिनो ओ जोङो दाउ अमा फिसिनोबा बेफोरखौ मिथिनाया गोनांथिथार। ओ अबे समाव जोङो अबे मेडिसिनखौ होनांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिनांगौ दाउ अमा फिसिनोबाबो। ओ दाउखोबो जों गोबां मानसिखौनो फिसिनाय नुयो बा बेफोरबायदिनो ओ दाउ जेरै ओ दाउआ बेमार जायोबा बा दाउआ एसे लोमज्रो लोमज्रो जायो अब्ला ओ मोनसे ओ बेफोरबायदिनो मानलाग्रा मोनसे ओ दंफां दङ' ओ हाग्रानि। बेखौबो जोङो माइरंफोरजों सिफ्लेनानै होयोबा एसे दाउफोरा बेमार जायैखौ जोङो नुनो मोनो। गोबां दाउ अमा फिसिबाबो गोबां जोङो जोथोन लानांगौ जायो जेरै ओ अमानोबो दै गुदुं होबाय थानांगौ जायो गोजां बोथोराव आरो सायहायाव खाबाय थानांगौ जायो जोङो सान्दुं अखा खायोबा गोबां बेमार आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ दाउ अमायाबो मोन एसे जिउ गोनां मानसि बायदिसो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिनिखायनो जोङो बिसोरखौबो जोङो एसे ओ जेरै जों मानसिया जेरै थायो बि इसोरखौबो बेफोरखौबो एसे जोङो बेफोरबायदिनो जोथोन लानांगौ बा बेफोरबायदि मोजां जायगायाव दोननांगौ जायो जोङो
औ।
थिग बेफोरबायदिनो दाउनोबो बेफोरबायदिनो जोङो आदार होनांगौ जायो आरो न' बानायना होनांगौ जायो । अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ जाबायना होमबा दोनथ' जासिगोन।
औ औ नोंथां थारैनो नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय सावरायनो मोननानै।
औ दे दे।
औ।